हेलौ
औ हेलौ नोंथां।
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
आङो म आं माने सावस्रि देहानि बागै रायज्लायनो सानदों आरो।
औ नोंथां जागोन।
ओमफ्राय माबायदि मबे बुस्थुखौ जायोबा जोंनि देहाया मोजाङै थायो आं बेफोरनि सोमोन्दै रायज्लायनो सानदों आरो।
औ औ जागोन नोंथां।
नोंथाङा एसे जागायजेनग्रोदो नोंथां दे बिदिबालाय आं जागाय गायनोसै जेनेबा दाथ' गरम बोथोर नालाय
औ
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां‌। ‌
बे गरम बोथोरावथ' जोंनि देहाया सान्दुं अखाजों थावरि नांगौ जायोना बे थाविनाय थावरिनायावहाय जेनेबा सान्दुङाव ओंखारोबाथ' सान्दुङाव ओंखारबाय थानांगौथ' गोनां जाखायोोना दैज्लां होमबालाय दायो
औ औ
ओमफफ्राय बे दैज्लाङावथ' नै जेनेबा मा होनगोन बेयो सान्दुं नांनाय जायोबाथ जोंनि देहाया सान्दुं नांनाय जायखौ जों आमाय मोननाय होनो।
औ औ औ नंगौ नोंथां।
फाहामनोबा जोङो खाथि खालायाव हाग्रा बंग्रायाव थानाय बिफां लाइफां जेरै फेमोल खुगा फेमोल खुगा होननायखौथ' सिनायो दा नोंथाङा?
आं बारा सिनाय मोना नोंथां।
खुगा बैयो फाथैबायदि एसे गुवार जायो। बिलाइआ माने बेनि बेन्दों बेन्दोंखौ गानोबा जोंनि देहाया एसेबाबो मोजां मोनो ओमफाय आरो मोनायाव उन्दुनाय समावहाय सिफ्लेनानै मोदोम आाइथिङाव फुननानै लायोबाबो मोजां मोनो।
औ औ
ओमफाय आरो दाथ नै गरम आरो गरम नालाय ओमफाय जोंनि देहायाव थैफोराबो खम जायोबा थैफोर खम जायोबा। जोंनि देहाया बिराद दुरबल आरो लोरबां जायो बेयावहाय जोङो बै थालिर मैखुन खिफि बेन्दोंफोर जाबा गोहो मोनो। बिनि सोमोन्दै नोंथाङा मिथियोना?
औ एसे इसे मिथियो नोंथां। दा आंनि मिथिनाय बायदिबाथ गरम बोथोराव आरोबाव जोंना गोबांथार रोखोयनि बेमारफोर जायो जेरै बेहाय जोंना प्रेसार गोनां फोरा गरम बांसिन बांसिन मोननानैहाय गरमजों प्रेसारफोरा दावखोयोबो आरो जोंना दङ औ नोंथां लोमजानायफोराबो बांसिन।
बांसिन जायो आरो गरम बोथोरावहाय ओम बे लोमजानायावहाय जोङो बैयो उसुमाय जारि जाय जोङो जोंनियावहाय जोंनि उदाल आंथ उदालगुरि नालाय बे उदालगुरियावहाय उसुमाय होनो आरो उसुमाय एबा जारिया बेखौ जायोबा दाउजों। दाउ बिदै जायोबा जोंनि देहाया गोहो मोनो औ
आरो जोग्लावरि जोग्लाावरि दाउ लकेल
नोंथां मोननिथिं खिफि बेदोंखौबो जायो ना नोंथां ओं जायो नोंथां जायफोरा थै खमि जायो बे थै खमि जानायनिफ्राय बारगनो थाखाय बि खिफि बेन्दों जोग्लावरि जारि मायसुन्द्रि बेफोरखौ जायो जानाय जायो आरो जानानै देहाया मोजां मोनो आरो
औ औ नोंथां आरोबाव जोंना ओरै थालिर मैखुनफोरखौबो थै खमफोरा जानांगौ आरो थास गोसोमफोरखौबो जायो थै ख खम गोनांफ्रा औ
फोरा अपारेसन खालाम गोदानफोरा बिसोरबो थाब मोजां जा नायनि थाखाय बे थालिर बे मैखुनखौ जायो आरो बे था थालिर मैखुना बिरादर औ उम बिराद मा होनगोन बे जोंनि देहानि माखासे आंखाल जानायखौ सुफुङो आरो
औ नंगौ नोंथां। आरो बिदि जोंनि बिफां लाइफां बेफोरनि जोङो बरफ्रा गोदोनिफ्रायनो बेफोरखौनो बांसिन जाबोयो आरो जोंनि आबै आबौमोनानो जिहेतु फोरोंलांखानाय गोदोनि बेखायनो आरो दङ जोंना ओरै आमाय मोनबा लाइ दलर बिलाइफोरखौबो गाननानैबो जोङो बेखौ हामनायखौ नुनो मोनो आरो
औ नोंथां आरो बैलाय गंगार थाइसिम रोदाया
औ औ
सानजाथिं सानजाथिं थांनाय रोदाखौ हास'नानै आखाइयाव बा गोदोनाफ्राव बे माला ससे फिसा फिसा फिसा हास'नानै फिथोबाव सोनानैबो गानो दा गाननानैबो मोजां मोनो हामनायखौ नुयो आरो।
औ नोंथां नंगौ। दा थ' गायनाय फुनाय बोथोर नालाय गोबां जों आइजोफोराहाय खस्थ' खालामनांगौ सान्दुंआवहाय अखायाव माय गायनांगौ जायो बिनि जाहोनावहाय सान्दुंआव बांद्राय माइ गायोब्ला जोंनावहाय लोमजानायफोरबो जायो आरो अखा फोर हानाय बा अखा हानायाव गायोब्ला गगा मोननाय लोमजानाय बेफोर बेफोरबायदि बायदि रोखोमनि बेमार आजारफ्रा जोंनाव जायो आरो। औ।
ओमफ्राय दा बेफोरखौ फाहामनो थाखाय जोंनि खाथि खालायाव थानाय दंफां लाइफांफोरनिफ्राय जोङो फाहामनो हायो आरो ने?
औ नंगौ नोंथां। जिहेथु जोंनि गोदो आबै आबौमोनानो जोंखौ बेफोरबायदिखौ फोरोंलांखानायखाय हिसाबै जों जोङो दासिमबो बेफोरबायदि प्रसेसखौ बाहायो आरो आरो जोङो हामनाय खौबो मोन्दांथि मोनो हाम मारखायोबो होननानै जों मिथिगौ आरो।
आरो जोङो मालाबा समाव फुंनि फुंनि बार जाबा एक्सारसाइस खालामबाबो माखासे बेरामा हामनायखौ नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ नोंथां आरो जेनाखि बुङो फुङावहाय बे सिरिनाय निहोरफोरखौ बा जोङो सेन सेनदेल गानालासिनो बेयाव थाबायोबा बे निगोरालायनो जोंनि मेगनफोरखौ बेहाय नुनायाव औ मोजां माबा खालामो जाहैबाय खामानि होयो। बिदिबो होननाय खोनायो आरो।
नोंगौ नोंथां आंबो खोनादों। जोंनिथिंबो बिदिनो बे फोथार खाथिनि फोथाराव जोंनि गोदोनिफ्रायनो बिदिनो नेम दं आरो थाबायबोनाय सेन्देल गानालासिनो बार जानाय नेम ओमफ्राय आरो बेबायदि थाबायनायनि गेजेरजों जोंनि मानसिफोरनि देहानि सावस्रि गोग्गोयै थानायखौबो नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ नोंथां। आरो बिदिनो बायदि रोखोमनि दंबावो जेरै जोङो आमाय मोननायफोरखौबो आरोबाव माबा माबि लोखोना देन्थानो माबा माबानो होलायनानै जोङो जेनाखि इन्दि फिथोबावहाय सोलायनानै गानो ‌।
औ नोंथां औ आं बेखौथ' बिराद नुबोबाय। गामियाव थानाय हिसाबै जोंनियाथ' बि बिदिजोंनो माबायो आरो जेनेबा देहा सावस्रिफोरखौ गोग्गोयै थानायखौ नुबोदों आरो गोदोनिफ्रायनो।
औ औ। आरो दंबावो जोंना ओरै खिफि बेन्दोंनो मानो बेफोरखौबोथ' बिराद मुलियाव होयो।
औ नोंथां औ देहाफोरनि सानाय सुनाय रोदानि
औ नंगौ नोंथां।
खौ जानानैनो मोजां जानायखौ नुनो मोनो आरो।
औ।
फोरखौ गोग्गोयै थानायखौ नुनो मोनो।
औव नोंथां बे दानि हुद बोथोरावथ' बाजारफोरनि मैगंफोरा फ्रायानो बांसिन मुलि होनाय जायो। बे हासारफोर जाथाव नाङै हासारफोर जायखौ जायोब्ला जो जोङो गोबांथार रोखोमनि बेमार आजारफोरखौ जानायखौ नुनो मोनसै आरो। हाइ प्रेसारनो बा सुगारनो। बिदिनो बायदि रोखोमनि बेमारफ्रा दा बेफोर जानायजोंनो जासै आरो।
औव नोंथां। आरो बैयो सुगार केेन बा जायखौ जोङो खुसेर होनो बे जेरावबो दाना मेडिसिन होनाय नुयोना इयो हासार होनाय नुयो बेफोरनि थाखाय थाखायबो नै सुगारा सुगार जानानै मानसि फोरखौ बिराद खहा जानायखौ नुनो मोनो आरो ओमफ्राय
औ
बे सुगार जानायनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय जों माखासे मिथिंगानि खाथि खाला दंफांफोरनि फिथाइखौ जानानै मोजां जानायखौ नुनो मोनो। जेरैहाय बे फिथाइया थिंख्लां फिथाइफोर
औल गोखै औल गोखै आरो गोखा।
ओम माखासे गोखै आरो गोखा ओमफ्राय आरो इन्सुुलिन्स दंफां होननाय बे बेखौबो नुनो मोन्दों आरो जों बेखौ बेखौ जोंनि खाथि खालानि हाग्रा बंग्रायावनो नुनो मोनो आरो। बेफोरनि गेजेरजोंबो बे सुगार होननाय बेरामनिफ्राय एसेबाबो रैखा मोननो हादों आरो। हानायखौ नुनो औव मोनदों।
दा बेफोरबायदि बेमारफ्रा बांसिन जानाय लोंनाय जानाय ओंख्रिफोरजोंनो जासै। मानो होननानै बुङोबा दानाथ' नोङो बोथोर गैयै समनि ओंख्रिखौबो मुलि होनानैहाय बाजारफ्राव जोङो फानायखौ नुनो मोनो जेरै मेसेंनिखौबो दैल्जाङाव आरो दैल्जांनिखौबो मेसेङाव फुल कबि टमेट' बेफोरबायदियाथ' जेबो बोथोरानो गैला। हासारजोंनो बेफोरखौ दा ओ आबाद मावसै आरो बेनि थाखायनो बेफोरखौ जानानै जोंना
जोंना गोबांथार बेमारफोरा जायो औव बे बोथोरनि सिगां एडभान्स एडभान्स दिहुननायनि जाहोनावनो बेफोरबायदि मुलि होनानै दिहुनाय जा दिहुननायनि जाहोनावनो जोंनि देहा सोलेरनि माखासे बाहागोफोरा खस्थ' मोनो आरो।
औव नोंथां।
रैखा मोननो थाखाय जों खाथि खालानि हाग्रा बंग्रानि माखासे मैगं थाइगंखौबो संनानै जानांगौ आरो।
औव नोंथां आरो हायोब्ला गावबागाव न' फोरावनो गावनो मावनानैहाय जोंनि जेनाखि ल खेल हासार गोबोरखिफोर बेफोरखौल' होनानै आबाद मावनानै दांनानै जोङो जायोब्ला जोङो बेफोरबायदि देहानि जुदि ओ मा होनो खैफोदनिफ्राय औव औव। नंगौ नोंथां बेफोरनि रैखा मोनगोन आरो बेनि थाखाय औव ज बिदिब्ला नोंथां आंदों बिथांजोंहाय देहानि सावस्रिनि सोमोन्दै रायलायनानै बिरादथार ज जि ओ जोंना हाग्रा-बंग्रानि बिलाइ बेफोरबायदिखौ बाहायनानै मा मायाव खामानि होयो बेफोरखौ मिथिनो मोननानै नोंथांखौ बिराद हामबाय होननाय जासिहरबाय नोंथां।
ओं गोजोननाय थाबाय दे नोंथां।
औ नोंथां दे बिदिब्ला गोजोनथों।